औ नोंथां।
अ। नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ नोंथां, सावराय जागोन।
सावरायनो लाबाय।
औ।
बिबार होनोब्लाथ' जोंना बिबारा गोबां रोखोमनि थायो। गोबां गाबनि थायो नङा होनबा। आरो खायसे बिबारफोरा ओ मोदोमनाय दङ आरो खायसे बिबारफोरा मोदोमनाय गैया।
औ।
दा बिबारनि गाब होनब्ला बिबारनि गाबा गोजा, गोमो, गुफुर ओ
बेबायदिनो ओ गलाब,
औ।
फान्थाव कालार, निला,
औ।
दालिया बेफोरबायदिनो गोबां रोख गोबां गाबनि ओ बिबार दङ आरो।
औ
आरो
बेबायदिनो ओ बिबारफोरा जबा, लिलि, फामे, थब्ल
दालिया, लिलि जासमिन बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दं आरो ।
औ
बिबारफोरा जोंनि ओनसोलाव खायसे ओ
गासैबो गाय गासैबो गैजोबा खायसे बिबारफोरा दङ आरो खायसे बिबार फोरखौ जोङो गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय जायो आरो ।
औ
बायदि रोखोमनि बिबारखौ जोङो ओ नार्सारिनि फ्राय मोननाय जायो। आरो बिदिनो हाथाय बाजारफोरावबो मोननाय जायो।
औ
दा बेफोरखौ लाबोनानै जोङो न' न' गायनानै लायो बा ओ पार्कफोराव गायना दोननाय जायो आरो।
औ।
बिबारखौ गायना दोनोब्ला ओ न'फोरा एसे नायथावथाव समायना जायो आरो दा पार्कफोराव थांब्लाथ' गोबां रोखोमनि बि बिबारखौ जोङो नुनो मोनो। बिबारजोंनो साजायनानै उम समायना खालामनानै दोनो पार्कखौ बेवहाय थाङोब्ला एसे जिरायनानै थायोबा गोजोन गु दुखु दाहाफोरखौ जोङो बावगारो
औ।
बिनि थाखाय पार्कफोरखौ बानायना दोननाय जायो आरो।
औ।
दा बिबारफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मुवा होनना बुंनांगोन मानो होनबा खायसे बिबार फोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां।
औ।
आरो खायसे बिबारफोरा ओ
खानाय गनाय बा मोखांनि मोखां साफा खालामनाय बेफोराव जोंखौ ओ सहाय खालामो आरो खायसे मुलिफोरा बिदिनो ओ खायसे बिबारफोरखौ जोङो मुलै महरैबो बाहायनाय जायो आरो।
औ।
आरो बेबायदिनो‌ बिबारनिफ्रायनो गोबां मुवा बेसादफोरबो जोङो ओ बानायनानै लानो हायो बा आथिखालाव ओ गोबां रोखोम नि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा बिबारनिफ्रायनो जोङो साबोन धुप, थाव, फेसवास बायदि रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो बानायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबायद दिनो पारफिवुम। बेफोरबायदिफोराव बिबारफोरखौ होनानै बानायनाय जायो आरो।
औ।
आरो खायसे बिबारफोरा दैयाव रज'यो।
औ।
जेरैबायदि फामे थब्ल' बेफोर बिफोर बिबारफोरा दैयाव रज'यो आरो।
औ।
बेबायदिनो बिबारफोरखौ फाननानै ओ गोबां रां खामायनोबो हायो।
औ।
आथिखालावथ' गोबां जायगाफोरावनो बिबारनि बागान खालामनानै
बा बि बिबारनि आबाद मावनानै गोबां रां खामायगासिनो दङ।
औ।
दा जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो ओ गेन्दा बिबारखौ
फोनानै
बेखौहाय फालांगि खालामनायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो आरो।
औ।
दाब दाब जायगाफोरावबो दैथायहरो आरो मन्दिर थानसालिफोराव बे बिबारफोरखौ फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा फुजा होनायफोराव बिबार होआबानो जाया
बिबारखौ होआब्लानो जोंनि फुजा होनायाबो आबुं जाया। बेखायनो बिबारखौ नांथारगौ जायो आरो।
औ।
बेबायदिनो बिबारजों ओ खायसे ग्रह फोराबो दानगारनाय थाङो होननानै बुङो। जेरै ओ ग्रह' दानायफोराव जोङो ओ। बे निला बिबारा मा बिबार होनोमोनथाय बेखौ
अपारिजता
अ अ अपराजिता बे बिबारखौ नांगौ जायो।
औ।
बेफोरबायदि ग्रह' दानगारनायफोरावबो जोंनो बायदि रोखोमनि बिबारफोरखौ नांगौ जायो आरो।
औ।
दा बिबारा जोंनि थाखाय ओ एंगारनो हायि गोनां मुवा होननानै बुंनांगोन।
औ।
दा नोंथाङा एसे बिबारनि सोमोन्दै बुंनानै होदो।
औ। बिबारखौथ' जों गोबां खामानियाव बाहायो। जेरै फुजा होनाय आरो हाबा होनाय बिदिनो हाबा उखानि साजायनायफोराव बाहायनाय जों नुनो मोनो।
औ।
बिबार बारियाव बायदिसिना गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबार थायोबासो बिबार बारिखौ समायना नुयो।
औ
थिग बेबायदिनो बिबारा गोबां रोखोमनि बिबारफोर जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। जेरै जबा गेन्दे बिबार। गलाप बिबार, थब्ल' बिबार, फामे बिबार बेफोरखौ जों नुनो मोनो। थबल' बिबार, आरो फामे बिबार बेयो जाबाय दैयाव बारनाय बिबार।
औ
आरो खायसे खायसेखौ जों बिबारनि आबाद मावनायबो नुयो। जेरै सान बिबारखौ खायसे खायसेफोरा आबादबो खालामो।
औ
सानबिबारनिफ्राय बायदि मोदोमनाय थावफोर बानायो।
औ
बेबायदिनो गलाब बिबाराबो गोबां गाबनि दं।
औ
गलाप बिबारा गलाप गाबनिबो दं आरो गुफुर गाबनिबो दं।
औ
आरो फुल दाउदैबो दङ।
औ
जबा बिबारखौ खानायाव लानायावबो बाहायनाय जायो।
औ
बेबायदिनो बिबारखौ गोबां खामानियाव बाहायो।
औ
बिबारखौ बायदि फुजा होनाय बायदि बरायनाय बायदि खामानियाव बाहायो। बिबारा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां। बो होननानै बुंजागोन आरो
औ औ
बिबार बारियाव थाङोब्ला गावनि गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै एसेबाबो जोङो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो होननानै बुंजायो।
औ
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ दोनथ'बाय।
औ दे नोंथां।